नोंथां खोनादों खोनादों खुलुमबाय नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ जोंहा औ खोनाबाय नोंथां जोंहा बर'फोरनि सो ओ जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जों बर'फ्रा मा मा जायो?
ओ दा जों बर'फोरा एबा जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहाब बायदिसिना गोलैयो नङा होमबा दा बिनि गेज ज जों दा मोननैसो मुं लाजागोन जेरैबायदिहाय अनलाजों दाउ। सबायजों साम' बेफोर जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा नारजिजों अमा बे बेफोर जोंनि मोनसे बाहायजाथावना बाहायजाबाय थानाय नङा एबा जोंना गासैजोंबो सिनायजायो। थिनाय मोनसे जोंनि हारिमु मैगां नङा ओमबा दा अनला जों जों दाउजों जोङो अनलाजों माने बायदिसिना जोंबो जाजायो जेरैबायदिहाय दाउजों जानायनि अन ओमफ्रायबो जेरैहाय अनला थाइगिर फिथाइजों मिखि नाजों। लोगोसेनो आरो मुदुफुल बिबारजों ओ अनला गोखा। लोगोसे आरो लाइजों अनला फाख्रि बेफोरबायदि जाजायो लोगोसे। ना बायदिसिना एबा साम'दोबो लोगोसे आरो जों फिसिनाय साम माने एम्फौ लाथाजोंबो जाजायो आरो बिनि उनाव दा ओ जोंना जा बेफोरबायदि दोरोङारि ओंख्रिखौ जोङो दानि समाव बायदिसिना। हटेल बायदिसिनायाव फाननानै लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोराबो एबा सुबुं फोराबो बेफोर मैगंखौ बोजबना लानानै एबा बिनि गोथावनि माने थावखौ ओ बिथांमोनखौबो बिथांमोननि खुगाजों होनायखौ एबा बोजबना लानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा दा बिनि बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव दा सबायजों साम'जोंखौनो नोंथांनो गिबियावनो बुंनोसै दा सबजों साम' जों होनो अब्ला दा गिबियावनो जोंनो सबबाय नांगोन नङा होमबा जोंना दा दैज्लां बोथोराव जेरैबायदिहाय ओ बाहाय दुब्लिनि आलि आलि जोङो सबाइखौ फोनानै लायो नाथाय नाथाय दानि समाव जोबोद खम फनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो मान फोरा लाखानानै न' थानायनि अनगायैबो हा बाजारनिफ्राय ओ बायनानै लाबोनानै संनाय खौ नुनो मोनो आरो दा जोङो ओ सबायजों साबरजों संनो थाखाय गिबियावनो जोङो सबायखौ दसे सिगां सोमनानै दोनग्रोनांगौ बेनि उनाव सामजों जानो थाखाय जोंङो आ गिबियावनो साम'खौ दैखर एबा दैमा बायदिसिनानिफ्राय मोनो ओ बेनिफ्राय जोंङो नाइगिरनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जोंङो बेखौ सानसे हरसेनि थाखाय सोमना दोननाय जायो जाहा दे ओ बि सामया जानो आदार बायदिसिनाखौ बाहेर खालामो लोगोसे बिथां नियावथ' जोबो माने मैला थायो नालाय बिनि थाखाय साफा जानायनि थाखाय ओ माने बिथांमोनखौ सोमनाय जायो आरो सामखौ सोमना दोन नाय जायो बेनि उनाव ओ जागोननि सानखालि जोंङो बेखौ ओ मना बायदिसिना गुबुन आइजें बायदिसिना जेरै हायो बेफोरबायदिनो जोंङो गिबियावनो बेखौ सा साफा खालामनानै हुग्रोनानै लायो जाहाथे इनि मैलाफोरा खारो बिनि उनाव जोंखौ जों इखौ ओ कारजि बायदिसिना जों सोमनानै गो जों जानो थाखाय दसे सोम सोमना दोनफिनो आरो बिनि उनाव ओ जों बेखौ आरो मोजांङै सु सुफिन्ना लायो साफा जानायसिम सुफिनखांनायनि उनाव जोंङो गिबियावनो सामखौ मोजांङै बिनि थाखोन लोगोसे आरो बिनि जंफार थायो नालाय बे जंफारखौ जों गिबियावनो दाननानै लाग्रोयो बेनि उनाव जोंङो बेखौ आरो से मोजांङै सुफिननानै आ बेखौ गिबियावनो एवखांनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव बेखौ सुखांना लानानै बोखांखांनायनि उनाव जोंङो सोमखांना दोननाय सबायखौबो सुबाय सुना लानायनि उनाव बे दैजों सबायजों लोगोसेनो होफा खाबाय खांनायनि उनाव जों बेखौ जेब्ला गोदौवो अब्ला जोंङो ओ खायफाया बायदिसिनाया माने दैजों खारैजोंबो होखायो आरो खानैयसो आरो गोदौहांनायनि उनाव बो होयो आरो बिनि उनाव खारै सुंख्रि होखांनायनि उनाव जों बेवहाय नांगौमानि माइ मसला जेरै-जाब ब्रां हायजें सांग्रां बानलु बायदिसिना जि जि होनो गोसो बेफोर बायदि होजायो आरो आ रो बेफोरबायदि होखांनायनि उनाव खारै संख्रै नायखांनायनि उनाव जों बेयावहाय सामखौ होगोन आरो सामखौ होनानै जेब्ला गोदौ बो एसे होबाय साम जानाया एसेबां गोर गोरलै नंङा नंङाहोमबा जोबोर खस्थ जेरै खस्थ बिदिनो गोथावबो ओ बिदिनो बिनि उनाव जेब्ला गथा जायो अब्ला खारै सुंख्रै नायबाय नायखांनानै जोंङो बेखौनो दोननो थाखाय हाइ गंगार दुन्दिया एबा दुन्दियाखौ गारनानै होनाय जायो आरो मोदोमनो था थाखाय बिदिनो सबायजों साम' जों जोंना मोनसे मोजां कमबीनेसनखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे बिनि दाब दा लाथाजों होनोब्ला थास' बिथि जोंबो जाजायो सिंग्रि मिखिजों जायो बिदि गुबुन-गुबुनजों जाजायो दा ओ जोंनि दोरोंङारि ओंख्रिनि बागै नोंथांङाबो एसे मिथियोब्ला एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां फोरमनो मोनथि फोरमायगोन दे ओ जों नोंथांनाव दा आं सिगांङाव बुंलांबाय जों बरफ्रा मा मा जायो होनबा नोंथांङा दोरोंङारि ओंख्रिफोरखौ आंनो खोन्थालांबाय नोंथां बिदिनो आंबो माखासे दोरोंङारि आरो दोरोंङारि गनायथि मोनै जों बरफ्रा माखासे माखासे ओंख्रि गोबां जायो जेरै थास बिबार जायो नोंथां थास थास बिबारजों ना गोरान बिदिनो थासनि आथिं बेफोरखौ जायो जों बरफ्रा आरो औवा मेवाइ अनला बेफोरखौबो जायो जेरै-औवा मेवायाबो हाजोआवबो हाजोनि औवा मेवाया आलादा आरो ओरै नआव मोननाय औवा मेवाया आलादाजों औवा मेवाइ होनोब्ला आरो ननिखौ जों बांसिन औवा बुरखानिखौ जायो आरो गोबांङानो औवा मिनिंखौबो जायो आरो जों बांसिन औवा बुरखानि मेवाइखौ जानाय नुनो मोनो आरो जेरै आरो ना हम थाबाय नोंथां नाफामा जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि गनायथि मोननाय मैगं आरो बेजों लोगोसे जोंहा आ आ माबा थाबाव बाय बिदिनो गोबां ओंख्रि जेरै हाग्रानिफ्राय मोननाय जेरै सिब्रु मानिमुनि खांसिं दा ओ दाउ फेन्दा आरो बिदिनो अन्थाइ बाजाब नेरसिं बिदिनो आरो खुन्थायाइ नारा खायला बिदिनो गोबां ओंख्रि साबोबबाय जों बर'फ्रा बेफोरो ओ दोरोङारिनि उमफ्राय ओंख्रिनि अनगायैबो जों बेफोरखौ जायो आरोना नोंथां जेरै आं नोंथांनो फोरमायनोसै जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि अनलाजों औवा मेवाइजों माबायदि सङो बेखौनो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां ना
औ औ
बेयावनो जोंहा अनला संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ माइरंनि गोनांथि जायो जेरै माइरङा जागोन जोंना जेरै रनजित माइरंनि माइरं एबा बिदिनो माखासे माइरंबाबो जागोन आरो गोबां जेरै जादु बिदि रोखोमनि माइ आ‌ थ' गोबां रोखोमनि दंना बेनिखायनो माइनि रोखोमै जोङो माइरं मोननाय ज जों जेरिनि फरायनो रनजित माइरं फोरनिया ऐसे साबसिन जायो आरो जों गिबियावनो माइरं खौ दैयाव सोम हमनानै दोनग्रोनानै ओ दोननायनि उनाव जोङो माइरंआ जेब्ला बुगायोना अब्ला जों बेखौ सिल फाथा एबा थौसि जेरै बर'आथ' गोदोनिफ्रायनो थौसि बाहायोना जेरै देग्लिनि थाखाय मस्ला मस्लि एबा बेयावनो जोङो माइरंखौ गुन्दै जेरै सिथाव स ओ सिथाव सावनो थाखाय एबा एन्टाफ ऐरि सावनो थाखाय जोङो देग्लिया होमबाथ बेबायदि देग्लिना लागोन बिनि उनाव जोङो मेवाइजों संनो थाखाय जोङो औवा मेवाइनि गोनांथि जागोन जों औवा मेवाइनि गोनांथि खौ जों औवानि जायगायाव थांनानै औवा बुरखा एबा औवा गुबै नि मेवाइखौ जो लाबोगोन जेरै मेवाइ होनोब्ला बियो जेरै औवानिफ्राय हा सिंनिफ्राय ओरै सुंखावनानै ओ मद'द' जायो बेखौनो जोङो ओ जेरै बेखौनो जोङो गानदा गंबो होनना बुंलांलाङो सोरबा सोरबा बर'फोरा बेखौनो जोङो लानानै फैगोन जावखुनानै लानानै फैनायनि उनाव जोङो मेवाइखौ आरामसे बिनि बिगुरा जेरै मेवाइ मेवाइनियाथ' जाबखो जाबखो जेरै खसाब बायदि थायोना बिगुर जेरै जों फलथप ना मा होनो बेखौ बेखौ जोङो मोजां जिरनानै मिजि मिजि जि आराम हानानै जेरै जों लावफोरखौ हाया होनोमबा बेबायदि हानानै लागोन लाखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ आरामसे सुनानै जोङो मस्ला मस्लि बिदिनो होनानै बेखौ एवगोन आरो मेवाइखौ जेरै गोबां दि थाव संख्रि बानलु हाल्दै बिदिनो गरम मस्ला जिरा होगोन आरो बिनि उनाव जोङो ओ अनलाजों संगोनखाय जोङो ओ दैयाव दै फुदुंग्रोगोन जेरै दै फुदुंखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला जै दिग्लिखानाय जोंनि अन गुन्दै जों बेखौबो ओ सारनानै होगोन आरो गिदै गुदुङआव जेब्ला सारनानै होगोन होनब्ला बे याव एरबाय थायोब्ला बि ओ लाथाब बाथाब महर लागोन बि समावनो जोंहा औवा मेवाइखौ बियाव बिखौ होसननानै होगोन बेनि उनाव जोंङो मोजां गोदौ होगोन ओ गोदौ होखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ आराम खोबनानै दोनगोन खोबनानै दोनखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ ओ गोथाव मोनो थाखाय जोंहा ओरै सोरबा गोबांनो दुन्दिया बाहायगोन एबा आरो बर'निनो दोरोङारि गनायथि मोननाय मैगं जेरै गंगार दुन्दिया बेखौबो होगोन मोदोमनो थाखाय एबा गोथाव मोननो थाखाय बेबायदिनो गोबाव सम बिदिनो गोदौहोखांनायनि उनाव जोंङो बियो जेब्ला जाजाथाव महर जाबाय एबा जाजानायनि लामायाव फैबाय जों बेखौ साखिनानै ओ संख्रि एरि नायनानै जों बेखौ ओ जागोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंङो बेबायदिनि अनगायैबो जों अनला मेवाइनि अनगायैबो जों थास' बिबारफोरखौबो जों बर'फ्रा जायो। जेरै थास' बिबारखौ मारै जायो होनोबा जोऔङो गिबियावनो जों थास' बिबारखौ ओ थास'निफ्रायसो मोनो नालाय। जेरै थास'आथ' गोबां जायो जेरै बिसं थायो बिथराय थायो। आथिं थायो जों बेखायनो आथिंखौबो जायो जों होनबा थास' बिबारखौ मारै जायो होनबा नोंथांनि एसे फोरमायना होनसै
औ
थास' बेफोरखौ जों मारै जायो होनोब्ला गिबियावनो जों थास' बिबारखौ नागिरनानै लायग्रोनांगोन जेराव थास' जायगाया थायो बेयाव बिनिफ्राय लाबोनानै जोंङो थास' बिबारखौ जेरै सायनांगोन जे थास' बिबारनि सिङाव थायो ओरै देन्था बायदि बेखौ जों गार गारनांगोन जेरै थास' बिबारखौ जों फिसा फिसा फिसा हा माबानानै लागोन ओ हानानै लागोन एबा सायनानै लागोन जों सायनायनि उनाव जों बेखौ आरामसे ओ दैजों सुगोन। सुखांनायनि उनाव जोंङो जेरै थास' बिबारजों नाथुर जुनायजों जोंङो संनायनि आयदा आदबखौ आं नोंथांनो खोन्थानोसै जोंङो जेब्ला थास' बिबारखौ सुखांना लागोन अब्ला जों जों थास' बिबारखौ एवनो थाखाय जोंङो बिदिनो डाइरेक्ट एवफायाबाबो जागोन बेथ' नाथुर जुनायथ' उनाव गारसनबानो जायो नालाय बेनिखायनो जों थाव संख्रि बानलु हालदै ओ थाव संख्रि बानलु होनानै जोंङो गोबां बिदिनो गोबाव सम बेखौ दै एसे एसे एसे होनानै बेखौ गेब्लेहोगोन दोलो दोलो दोलोनो बे समाव जोंहा माननाया खम जानायनि थाखाय थास'आथ' मानो नालाय बेनिखायनो जोंङो बेयाव मैथा मैथा मैथा बिलाइ एबा जेनेबा लेबु बिदै बिदिनो माखासे गोखै फिथाइ सामथाइ जेरै ओ मा होनोमोनलाय जुलाफि थाबाय जुलाफि फिथाइ थाबाय जेरै बैग्रि फिथाइ बेफोरथ' गोखै ना बेखौ जोंङो मानिनि थाखाय होफागोन बेखौ होफानायाव जोंहा बेखौ होफानाय उनाव जोंङो बेखौ जेब्ला सागं सागोन आरो गेब्लेयाबा जेब्ला बियो दोलो दोलो गेब्लेबाय अब्ला बे बेखौ जोंङो नाथुरखौ नाथुरजों सङोब्ला जों नाथुरखौ मोजांनो सुनानै नाथुर गोरानखौ ओ सारायाव ओरैनो थाव हौवालासिनो दसे एवनानै बेखौ एसे गोरा खालामनांगोन। एबा मोननाय स्टाइल दसे एवनानै बेखौ उनावो ओ जेब्ला थास' बिबाराथ' रुइखाबाय एबा गेब्लेेजोबबाय जोंङो बेखौ होसनगोन आरो बेयाव होन सुनानै जोंङो बिदिनो दै गुदुं होनानै जोंङो मानिनि थाखाय दसे सम बेखौ गोदौहोगोन। गोदौहोखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ जेब्ला संख्रि एरि साखिनायनि उनाव दुन्दिया गंगार दुन्दिया होननानै जोंङो बेखौ जाजाथाव महर जायोब्ला जों बे खौ जागोन आरो नोंथां बिदिनो जों दा बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरै नाफोरबो जायो जेरै - मैहुर इरि खालामनानै जाग्रा नालाय जों बर'फ्रा मा मा जायो होनबा जों बे जेरै दैमा दैसा नख'राव खांख्राइ एम्बु साम' जेरै बेफोरखौ खुसिया नास्राय बिदि नागिरना जाग्रा नालाय नोंथां होमबा नोंथां जोंनि दिनैनि बे बर'फ्रा मा मा जायो बिनि बागै सावरायनाया होनबा एसेखिनियावनोसैना नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।
औ।